हेलौ नोंथां नोंथांनि माथोखौ खोनायाखै एसे औ खोनादों नोंथां
खोनाबाय दा नोंथां
औ खोनादों गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ दिनैनि बे सानजौफु ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो दिनैनि बे
मोज मोजां सा सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय
ओं
उम
मा खालामदो नोंथाङालाय
आङो नै बाराव जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो ओरैनो दं नै जुदि नोंथाङा दसे सम ओ सम दंब्ला आं नोंथांजों जोंनि आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव सावरायनो हागोन नामा? ओं बिदिब्ला जागायनोस जागायसोनोसैना नोंथां।
ओ औ
उम
माहोनदों माजाखो
ओ मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' सानथ्र' हायै दैमा दैसा हाजो हाला बिलो बिलोमा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय। जोंनि आस सामा मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङाना सानस'हा हायै मिथिंगानि दोहोनजों आबुं जानानै दं। नंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। हाजो हाला हायेन जौैवेनाव मोजां रोखोमाव आबाद दिहुननो हानाय आसामखौनो सानसे समाव सनानि आसाम होननानै बुङोमोन गोदो गोदाय।
औ मिथिनाया मा ओ मिथियामोन नोंथां। नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनना गोजोननाय मोनबाय। जोंनि मिथिंगायारि सम्पदआ मोजां हाबायाव बाहायनो हायोब्ला जोबोद मोजां हाबायाव बाहायनो हायोब्लाथ' रांखावरि ओ खामायनायाव गोबां मदद होयोना नोंथां?
औ नोंथां जोंनि मिथिंगानि गुवार बिखायाव थानाय गोमोथाव मुवा बेसादफोरा गुबैयै मिथिंगानि दोनखौनो बुंनो हायो। बेफोरो जाबाय हाग्रानि जिब जुनार दैनि दोन आरो खनिनि आरो हानि धोहोन बेफोरखौनो जोंनि आसामनि मि गा गासैखौबो दोहोन बुंनाय जायो।
औ औ नोंथां नोंथाङा आसामनि बिखायाव सानथ्र'हायै बेसेन गोनां दंफांफोर दंना?
औ नोंथाङा माखासे बेसेन गोसा दंफांफोरनि बुं मुं बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जेरैखि साल सनालु ओ खैरो ओम खज्राब ओ रक ओ खज्राब गाम्बारि सेगुन ओनफाय सन्दन सन्दन थि ओ थासाफा थाइलारद सोम्लि गुग्रा बायदि बायदि आरोना बेफोरखौ न' लुनाय रेलगारिनि ओम सिलफोर बानायनाय सिल ओ स्लिपार बानायनाय दालां लुनाय बाहायनो हायो आरो गुबुन गोजान गो जान जायगाफोराव फानहरना गोबां रां खामायनो हायोना नोंथां?
औ नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना बबे दंफांखौ बबे खामानियाव बाहायनो हानाय जायो?
औ हागोन नोंथां। अगुरु चन्दन ओ बिफांफोरनिफ्रायथ' मोदोमफ्रु बेसाद दिहुननानै गुबुन जायगायाव हरनो हायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
साल बिफांनिफ्रायथ' दुना। जोमलि बिफांखौ ओ सलाय खाथि आरोथ'। ओ साहा बिलाइनि बाक्सु आरो दालां लुनायाव। बाहायनाय जायो। औवा राइदिंनिफ्रायबो। जोङो गोबां रोखोमनि आगजु दिहुननो हायोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरजोंथ' गोबां रोखोमनि फिसा फिसौ। दारिमिन फसंनो हायो आरो खामानि गैजायै सु सुबुंफोरनो थांना थानायनि खाबुबो होनो हायो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरोथ' लेखा बिलाइ दिहुननायाव औवाफोरा गोबां मदद होयो आरो। आसाम सरकारा बेफोरनिफ्राय गोबां खौथि खौथ थि रांनि खाजना मोननो हायोना? नाथाय दा साना साना दाथ' साना हसिया फारसेनिफ्राय आसामनि हाग्रामाखौ ओम हाग्रामाखौ दानस्रांना जोबस्रांनो हमदों। दाउनाव अखा हानायनि बिबाङा गोबां खमायनो हादों आरो ना खमायनो हमबोदों नों बिथाङा जिब जुनारनि बाहागोनि। सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि आसामनि जोंनि आसामनि फिसा गेदेर हाग्रायावहाय गराइ मैदेर मोसा लख्रा अमा गान्दा मुफुर बायदि बायदि रोखोमनि मोख्रा जिबौ सिंह नेेवलाय मै बन हाफा सियाल दाउ मोदै जाहा मालाय सिख मान्दाब मोफौ मोननो हायो बायदि बायदि जुनादफोर दाउफोरनि गेजेराव बु जों बुंनो हायोदि ओ दावराय बाथ'
औ
दावब'ब' दनेसदाव दाउ दाउसिना दाउथु हादिदग्ला दाउ खैरा
औ
बायदि बायदि दाउफोर-खौ जोंनि आसामाव बिहार आसामाव गंसेल' गंथानाय गान्दाया मुलुगनाङैनो जोंनि बे गान्दाया मुंदांखा मैदेर हाथाय आरो गान्दा निगंजों जोंङो बेसेन गोसा गहेना
औ
बेसेन गोसा गहेना दानाय जायो।
ओम
फावख'नि आरो दोहोननि सोमोन्दै मिथिगौ ना?
औ मिथिगौ नोंथां ओ खनिनि बेसाद होनोब्ला जोंनि आसामावथ' केरासिन आरो पेट्रलियामआनो गुदि आरोना नोंथां
औ
नोंथाङा मि थिगौ ना बुहुमनि गोजामसिन थाव सोदांसालिया आ सोदांसालिनि मुंखौ
औ मिथिगौ नोंथां दिग्बियानो बुहुमनि गोजामसिन थाव सोदांसालि
औ आथिखालाव थावनि फुंखाया जाबाय दिग्बै नाहरखथिया मराया लकवा हग्रिजान ओ गेल ए आरो रुद सागराबो मख'जाथाव बेफोर थावखौ सोदांनो थाखाय दि बै बङाइ गामि ओम नुन माटि आरो ओ नमिलिगर मुंनि जायगायाव थानाय सोदांसालि फसंनाय जादों। आसामनि बुलुम बुथुर हायेनावबो थावनि फुंखा दं होनना मिथिनाय जादों। थाव आरो मिथिंगा गेस
सामाव गोबां खाबुखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां आसामनि मिथिंगायारि दोननिफ्राय जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जायो।
उम
जोङो बिनिफ्राय माखासे रांबो आरजिनो हायो दंफां लाइफांफोरनिफ्रायबो
नोंथांमोनथिंलाय मा मा दंफांफोर दङ खाथि खालायाव बेसेन गोसा दंफांफोर
बेसेन गोसायाथ' जोंथिं बांद्राय गैया आरोना ओम बिदिनो सिगुन दं दंनायालाय सालबो दं साल दं सिगुन दं लबार दंफांबो दं दंनायालाय बागानबो दं जोंथिं नो
लभार दंफांनिफ्रायथ' जोङो गोबां रां खामायनो हायोना नोंथां
हायो नोंथां हायो नै ओ लबार दं फांनि लबार दंफांनि आथा आथाजोंथ' जोङो इदिनो सेन्देल माबा माबि बानायनो हायोना
औ नों
इनि आथाया बिराद बेसेन गोसा आरो फुंआवनो सिखारनानै ओम उम लबार दंफांनि ओ लबार दंफांखौ एसे गुदियाव बिगुराव एसे दानखानानै आथाखौ गहोनाय जायो आरो। फाय बेयाय खुरै होनाय जायो बे खुरैयाव आथाखौ हमहोनांगौ। ओमफाय आथाया एहायनो लासै लासै थरथिं थरथिं फिसा फिसानो हारसिंनो गनानै थासिगोन आरो। ओमफाय उनाव बुर थाय एखौ बाल्थिं गिददिर लानानै बेयायनो ज' खालामजोबनाय जायो। थां
औ नोंथांनिसिम साबायखर
थाबाय आं नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिफेरै बाथ्रा मिथिनो हम मोनबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो जोबोर साबायखर बावनाय थाबाय आरो। औ नोंथां।
दे होमबा नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
माथो जोबाखै दाबो नोंथा
ओ नोंथां।
हामोथो